नोंथां हेल' नोंथां
औ नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामदों दायो
नै नोंथा ओरै जिरायलाबायनानैसो दं नोंथाङालाय माखालामदो।
अ अ नै नोंथां आंबो जिरना दं जाखांबाय नामा।
औ जाखांबायमोन ओ।
अ मा ओंख्रि जाखो
ओख्रियाथ' जोंना माबाजोमोनलै। मा होनो बेखौ। माबा दिंखिया भाजिजों दालि रुनायसोमोन नोंथांमोननालाय मा ओंख्रि।
दा जोंना जाथ'वाखै नै दासो संगासिनो खबर सबरबोरै।
खबरा मोजाङानो नोंथां नोंथांनालाय मारै खबरा।
आंनाबो बिदिनोसै मज। नोंथां आंनाबो दा। नोंथावगौ गैयाना।
नोंथां नै जेबोथ' मावनांगौ गैया ओरैनो। ओंखाम जाखांनानै औ औ दे होनलाय
ओ मोनसे आयदा एबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां देेलाय बुंलाय मा आयदानि सायाव रायज्लायनो एबा सावरायनो नागिर नोंथाङा आंजों
नोंथाङा आंजों बे आइ
औ औ
जों मिथिनायाव जोंहा आबादा आबादै मा मा जोंहा सुबिदा जायो आरो आबादनि बागै आबादखौ माबोरै मावो बेफोरनि बागै नोंथाङा आंनो फंनै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। नोंथांना माने दायो ने औ औ फोरमायनो दे नोंथां एसे नेट गोङाव थालाय
औ
माने नोंथां आबाद बुंदोंमोन नालाय आबादनि बागै नोंथाङा बुंनो थिनदोंना आंखौ एसे जेनेब्ला
औ
जोंहाथ' औ माने जोंहा आबाद होनोब्लाथ' जोंहा अनेक रोखोमनि आबाद बे फोर दंना नोंथां बेफोराव जेनेब्ला जोंहा माइनि आबाद जुखामनि आबाद बायदि बायदि जेनेबा जोंहा सबायइनि आबाद बे बेफोरखौ जों माने मावनो हायो आरो आरो जोंहा आबाद होनोब्ला जोंनि ओनसोलफोराव माने बांसिनै माइनि आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो
औ
जोंहा बे उह गामि ओनसोलफोरावथ' बांसिनानो जोङा माइनि आबादा जायो जाय जेनेब्ला माइनि आबादखौ मावनो थाखाय बिदिनो बिदिनो जोंहा फार्स्टआवनो जेनेबा हालेव ग्रोनांगो जायो
हालेवनो थाखाय मोसौबा ट्रेक्टर आथिखलाव आथिखालावथ' बाव ट्रेक्टरजोंनो माइफोरखौ गायनाय जायो माइनि आबादखौ गायनाय जायो जोंहा बिदिनो गिबियावनो जोंहा खोथिया फोग्रोनांगोन बेनि उनावसो फुनानै माने जोङो बे माइखौ गायनाय जायो आरो मास मोनथाम बा मोनब्रै फोरनि उनाव माने बे माइआ फिथाइ थाइनाय जायो बेफोरखौ जों माने उ मास मोनथाम मोनब्रैनि उनाव औ जेनबा फिथाय थायखांनानै जों बेखौ मायनि आबाद जेनबा मोनबाथाय बेखौ जों हानानै मारा नानाय जायो आरो बेनि बेनिफ्रायनो जोङो माइ मोन नाय जायो आरो जोंङो बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि आबादफोर दंबावो जेराव जोंहा बांसिन आबादानो जा आबाद मावनायानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव माइ आं बेखौ होनदों हाबाय आरो जोंहा दंबावो बायदि बायदि रोखोमनि आबादफोर जायफोरखौ जों आबाद मावनानै बायदि जोंनि जेनेबा नांगौ जानाय फैसा थाखाफोरखौ जों खामायनानै लानो हायो आरोना नोंथां
औ औ
बेल' नङा जोंहा गोबां रोखोमनि आबादफोर दंबावो बेखौथ' जों बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा आरो आं मोननैसो बुं बेनो जोंहा जेरै जुखाम आबाद बेफोरखौबो जोङो माने मावनाय जायो
आरो दंबावो सबाइ हानि सबाय बेफोरखौबो माने जों आबादावनो गोग्लैयो बेफोरबो
आरो जोंहा गोबां रोखोमनि आबादफोर दंबावो जेनेबा जों बेफोरखौ मावनानै जोंहा फैसा खामायनो हायो आरो माने
औ
औ दायो बेफोर आबादफोराथ' अनेक रोखोमनि दंबावो नालाय ओजोंथ' दा आंबो आबाद मावफेरैखाय बांद्राय मिथिजोब बेफोरनि बागै थेवब्लाबो आं माइनि आबादखौ जोंनि ओनसोलफोराव बांसिन मावनाय जायो नालाय आं बेखौ नोंथांनिसिम माने एसे बुंनाय जाबाय नोंथां आरो आं बुंबावगोन जोंहा आबाद मावनानै माने जों गोबां फैसा खामायनो हायो होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों आरो जेब्ला जोंहा बुरजा जों मावनानै खावसे बेलेगनो औ औ मा होन्दों नोंथां
हेल'
औ हेल' नोंथां खोनादों
नोंथांना नेटवर्कआ एसे स्ल' जादों
अ एबार खोनाबायना नोंथां औ माने आं होनदोंमोन जे जोंहा माइनि आबादखौ जों बुरजा मावनानै जेनेबा जों बेलेगनो फानबो हायो जायफोरखौ फाननानै जोङो फैसा मोनो होननानै होननाय जादों आरो खोनादोंना नोंथां
औ औ
औ आरो जेनेब्ला नोंथाङाबोथ' गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मिथिखायो जानांगौ नोंथां जेनेबा नोंथाङा नोंथां नों मिथिनाय बायदि जेनेबा आंनो आबाद मावनायनि एबा आबाद जों जोहा मा मा मुलामफ मफा जायो नोंथाङा बेखौ आंनोबो जेनेबा एसे सुंद' फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन
अ बिदिब्ला दे नोंथां एसे फोरमायनानै होलाय नोंथांनिफ्रायबो आं आबादफोरनि बागै एसे मिथिनानै लानि मानोना आं बांद्राय आबादफोरनि बागै बारा मिथिजोबा नालाय नोंथांनिफ्राय आं थिनानै लानोसै नोंथाङाथ' आंनिफ्राय जेनेबा बांसिन खोथाफोरखौनो मिथिखागोन औ जानांगौ बिदि ना नोंथां
मिथिनायाथ' मिथियो नोंथां
नोंथां एसे स बै
जोंहा आबाद बुङोबा नोंथाङाबो मिथिखायो बा बयबो मिथिखायो जोंहा आबादा जोंनि जिउ खुंनाय राहा लामानि थाखाय जोबोद मदद खालामो आरो जों आबाद होनाव मिथियो जेरै जों आबाद बुंनाय ह जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि आबादफोर दं जेरै जोंहा माइनि आबाद गमनि आबाद बेसरनि आबाद बायदि बायदि रोखोमनि आबादफोर दङ दा जोङो बे माइनि आबादखौ जोङो गिबियावनो जोंहा बोरै मावो होनना बुङोब्ला जोंहा ट्रेक्टरजों हालेवग्रोननाय जायो जेरै जोंहा दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो दा बे दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो बे आबादखौ जोंहा गिबियावनो अखानि दैजों एबा दग'फोरनि दैजों जोंहा दुब्लि आबाद मावग्रा जायगायाव ज जोंहा दैखौ जमा जाहोगोरो दा बिनि उनाव जोंहा ट्रेक्टरफोरजों बायदि बायदि बायदि रोखोमनि मोसौफोरजों मैसोफोरजों जोङो हालौवनाय जायो दा बेफोरखौ हालेवखांनायनि उनाव खोथिया फोयो दा खोथिया फोखांनायनि उनाव जोंहा हालौवनानै बेखौ खोथियाखौ फुनानै जोंहा बे आबाद मावनो थाखाय जोंहा बे खोथियाखौ फुना माइ गायनो थाखाय
औ औ
हालेवनायखौ जोंहा गोमोन खालामना लायो दा बे माइखौ गायो दा बे माइयनो जोंनि थाखाय आबाद जायो आरो जोंहा बे माइखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों बायदि बायदि रोखोमनि मुलि बाहायनाय जायो रासायनारि मुलि जेरै जोंहा बिलाइ जाग्रा एम्फौ खारहोनो थाखाय मुलि बाहायनाय जायो दा हा सिङाव रोदा अरस'ग्रा एम्फौफोरखौ जों फोथैनो थाखाय मुलि बाहायनाय जायो आरो हा खौ जोंहा हासार गोनां खालामनो एबा माइखौ मोजां जाहोनो थाखाय जोंहा मुलि बाहायनाय जायो दा बिनि अनगायैबो जोङो बायदि बायदि रोखोमनि मुलि बाहायो माइ फिथाइ मोजां जानाय माइ फिथाइ थाब ओंखारनाय माइ फिथाइ फिथाइ जाग्रा एम्फौ होखारनाय बेफोरबायदि बि जोंहा मुलि बाहायनाय जायो दा जोंहा बिनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि मुलिफोर बाहायनाय जायो दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोङो बे माइ जोंहा हानानै बे माइखौनो मारा होनानै आरो फोरानना मिलसिम सहैयो जों बे बेखौनो माइरं बानायनानै गावनि जिउखौ एबा गावनि उखैनाया गावनि जामुंनि थाखाय जोंहा बेखौ माइरंखौ बाहायनाय जायो आरो आबादखौ
औ औ नंगौ
बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन आबाद दं जेरै बेसरफोर गमफोर दं जों बेफोरखौबोथ' बेसरखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां गोबां रोखोमनि बाहायनाय जायो खोनादोंना नोंथां दा जोंहा बे बेसरखौ थाव बानायनाय जायो जेरै जों फुनग्रा थाव एबा जों जाग्रा थाव। बेफोरबायदि बानायनाय जायो आरो आरो बे बेसरखौ जोंहा मुलिबो बानायनो हायो बायदि-बायदि रोखोमनि नोंथांनि जेनेबा देहाफ्राव माबाफोर बेरामफोर जायोबा जोंहा बेफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंहा बे बेसरखौ मुलिफोरबो बानायनाय जायो आरो ओमफ्राय आरो बिनि उनाव जोंहा ओंख्रिबो जानो हायो बे बेसरजों। दा बिनि अनगायैबो जोंहा बायदि-बायदि रोखोमनि आबादफोर दं आरो ना। दा नोंथाङा आंनो बेफोरनि बागै आं नोंथांनो खोन्थाबाय नोंथाङा आंनि बुंनायखौ माबायदि मोनदों नोंथां? हेलौ नोंथां। खोनादों ना नोंथां? हेलौ दा नोंथांनि सिगाङाव आं बुंबाय आरोना बेखौनो। दि रोखोमनि दं जोंहा आरो बे आबादा जोंखौ जिउ खुंनाय मोजां राहा लामायाव एबा